औ
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामनै दं?
नोंथां नै आङो ओरैनो फ्रि माने ओरैनो दङ जिरायनासो दंगासिनो
फुंनि गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
ओं औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो माने माखासे खोथा सावरायनो थाखाय नोंथांजों फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा एसेखिनि सम होनो हागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां
औ औ अब्ला आङो सावरायनो सानदों नोंथांजों जे माने जोंनि नै दा बे दैज्लां बोथोरावहाय जों जानाय बारिफ्राव मोननाय मैगंफोरनि सायावनो एसे सावरायजा सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां सावरायजायो जोंहाथ' गोबां बायदिसिना मैगं थाइगं दंखायो नालाय बा जोङो गायनानै लाखायो जानो थाखाय सावरायजायो माने जोबोद मोजां
औ नंगौ नंगौ माने जों दा दैज्लां बोथोरनि माखासे जों मिथिं जि जि मोनो आं एसे बुंग्रोनोसै नामा नोंथां ना?
औ दे नोंथां।
औ माने जों मा मा मैगं मोनो बा जों बेफोरखौ मा माजों जायो एसे बुंनानै होनोसै आं नोंथांनिसिम जिन्थु जोंना दा दै ज्लां बोथोर होनोब्ला जोंना सबाय बिमाफोरखौ जों गायो सबायबिमा थाइबें खुमब्रा
नंगौ
जोगोनार
औ
माने माखासे बेफोरबायदि जोङो जिंखा बहल ओ खांखिखरला गोबां दैज्लांनि मैगं जोंना मोननो थाङो आरो जिहेथु जों सबाय बिमाफोरखौ जोङो आलुफोरजोंबो ओंख्रि सङो ओंख्रि संनानै जायो बा जोङो बांसिनानो सबाय बिमाखौहाय माने फ्राय एवनानै जानाय जायो दालिफोरजोंबो बा माबा मोनसेजों दा जोंना दैज्लां बोथोराव हालेवनाय समावबो सबाय बिमाफोरखौ फाय एवनानै सोरबाया ओंखाम सोमनानै फुंनि सातथा सयथासोआव ओंखाम जानाय समाव बेजोंबो जों जायो आरो माखासे जोंना खुमब्राफोरखौथ' जोङो बांसिनानो नै दा दैज्लां बोथोर जोंना ना खांख्राइ गोबां मोनो दा खुमब्राफोरखौ जोङो ना फिसा फिसाफोरजोंबो जायो बा दाउ फोर बुथारनानै अमा बेदरफोरजों नाफोरजों माने बेफोरखौ जों जानाय जायो आरो जिहेथु खुमब्रा दा जोंना दा खुमब्रा जालायखौ जानाय जायो जों खुमब्रा जिहेथु फिसा थायजेननाय एसे बिसोरखौहाय दैज्लां बोथोराव जों बेखौनो जानाय जायो आरो
औ
जिहेतु जोगोनारबो मोनो जोंना जोगोनारखौथ' जोङो बिजौ खौबो जायो फिथाइखौबो जायो
नोंगौ
दा जोङो जोगोनार बिजौफोरखौ जोङो दालि जहलफोर संनानै फाय भाजा एवनानैहाय जानाय जायो जोगोनारखौथ' जोङो बांसिन ना बेदरजों जानाय जायो
औ औ
जिहेथु ना बेदरफोरजों गोथाव जायो जोगोनार ओंख्रिफ्रा जिथु न'आव दाउफोर बुथारनानै जिथु बेदर ना बेफोरजों जों जानाय जायो आरो माखासे मोनो जोंना दैज्लां बोथोराव नै दा दाङा दाङाफोरखौ जोङो दालिफ्रावबो होसङो सोरबाया सोरबाया भाजा एवनानै जायो बा मैद्रुफोरबो मोनो जोंना मैद्रुफोरखौथ' जोङो माने माबाजों दालि जुलफोरजों एवनानै जानो बिराद मोजां मैद्रुफोरा बेफोरखौथ' जों गायलायलायनाङा मैद्रुफोरखौहाय मैदुफ्राथ' जोङो मैद्रुआवहाय
औ
मैद्रुआव माने भिटामिनखौ मा मोनो बेखौथ' मिथिया खिन्थु
नङा नोंथां बेनि मैगंफोरखौ होनदो आरो आं बे
मैद्रुआ मैद्रुआ मोनसे माने मैगं
मै-मैगंखा आरोना नोंथां अ माबायदि माबायदि जायो बेयो?
माने बिलाइआ एसे फिसा फिसा
औ
माने बिबारा बिनियाहाय दुन्दिया बिबार बायदि एसे बारो। माने बिबार बारैनि सिगाङावनो जों बेखौ जानाय जायो आरो एसे गोरलै गोरलैयावनो। मैद्रु जिहेथु बियो जेराव खिलियो ओरैबायदि माने गुबुं खिलिखायो
औ
माने बिनि बेगरा खिरिनानै थायो माने बियो नेक्स्ट बोसोरावहाय हारसिंनो माने बे खिलिबोयो आरो जेयाव नो थायो माने बेखौ जों खायाबो माने जायोल' खालि माने बेखौ जोङो गाया-गायनायबो जाया। फोनायबो जाया मैद्रु जिहेथु माने बियो खुदुना बायदि।
नंगौ नंगौ
खुदुनाखौ जोङो बांसिनानो गायनाय जाया नङा होमबा।
औ नंगौ
खुदुनाफ्राथ' जोंना ओरैनो खिलियो।
औ औ
जेरै खायला खायलाफोरखौबोथ' जों गायनायानो जाया।
औ नंगौ
जोंना खायलाफ्राबो बारि खना खना खिलिनानै थायो जोंनिया। बेखौ जों खायलाफ्राथ' नै दा जोंना माने माबायाव मोननाय मा होनो सोरबाया जेखायजों हनानै लायनाय जेखाइजों गुरनानै लायनाय बा ना फिसा फिसा लाबजिफ्राव थिखांनाय। बेफोरजों जों खायलाफोरखौ बिराद मोजां ओंख्रि जानो बास सोरबाया माने माबाजोंबो ओ ओरैनो फिसा फिसा हानानैहाय एवनानैबो फ्राय एवनानैबो जानो मोजां मोनो सोरबा सोरबायाहाय।
नंगौ
बा जों नै खांख्रि खरलाफोरजों खांख्रि खरलायाथ' बिराद मोजां माने जानो ओरैबायादि गोथाव। खांख्रि खरला होनोबा जोङो गामियाव माने बेफोरो थाखायो आरो। मोननो थाङो बेफोरखौ ओरैनो। जिहेतु खांख्रि खफलाखौ जों गोबां रोखोमनि माबाजोंहाय मिलायनानै जानाय जायो जेरै जों आलुफोरजोंबो संनानै जायो। बा गोबा गोबबा हानानैहाय जोङो फ्राय एवनानै दालिफोरजोंबो जायो जोङो।
उम
बा अमा बेदरफोरजों आलु होफानानैबो माने जोबोद गोथाव जायो आरो बे खांख्रि खरलाया।
नंगौ
जिहेथु जोंनिया माने दा नै बहल बहलाथ' नोङो जों जोसा बहलबो मोनो बा ओरैनो बहल मोदोमै मोदोमा आरो मोनसेया मोनसेया माने जोसा जोसा मोदोमो। जोसा जोसा मोदोमनाय बहला थ' माने ओरैबायादि गोथाव जानो माने मोदोमनायजोंनो माने गोथाव नांखायो आरो बेखौहाय। जिहेतु जोङो माने नाफोरजों जानो थाखाय बिराद गोथाव आरो। आरो बेफोरबायदिनो मैथाफोरनि नै दाथ' मैथाफोरखौ जोङो खांख्राइफोरजों जायो जिहेथु जोंना जाम्फैफ्राव बा दुब्लिफ्राव गुरहैब्लानो दा खांख्राइ मोननो थाङो जोंना दैज्लां बोथोर खांख्राइआ एभेलेबोल दा खांख्राइफोरजों जोङो मैथाखौ जायो दा माखासे बेफोरबायदिनो गोबां मैगं मोननो थांनाय जायो जा जेरै मानो खाराम खान्दाय बिबार
नोंगौ
खारं खान्दाय खारं खान्दायखौ जोङो बिजौफोरखौबो जोङो जानाय जायो खारेन् खन्न्दायखौ माबाजों खारैजोंहाय
औ
हाय जों जायो खाराम खान्नाय बिजौखौहाय आरो नै दा मा होनो बेखौ सजना बिलाइफोरखौबो जोङो ओरैनोबो नाफोरजों ओंख्रि जायो बिदिनो आरो अनला ओंख्रिफ्रावबो होसननो जोङो आरो गंगार थाइसुरिफोर मोनो गंगार थाइसुरियाबो जोङो गंगार थासुरिखौ नै दा जोंनि थिंजाय आरो एसे जुदि लोमजानायफोर मोनदोंबा। बा गोदान माने अखा सिजानानै एसे गगाफोर मोनदोंबा माने जोङो गंगार थाइसुरिखौ दाउ फिसाफोरजों माने फुलुंनानै जायो आरो
औ
अब्ला माने एसे देहाफोरखौ एसे मोजां मोनो। स्रां मोनो आरो इसेयाव बिदिनो ओरैनो दैज्लाङावथ' गोबां मैगं मोनो ओरैनो बिदिनो मोननैसो नोंथां मोनिथिंजाय निखौबो एसे बुंफोरनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां।
औ औ
बिथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो माने न'खराव बा बयबो न'खर न'खर माने मोनसे नङा मोनसे बायदिसिना रोखोमनि मैगंफोरखौ। ओ गायनानै लाखा थाथारो आरो जोंनि न'खराव माने थाखाथारो जों बेबायदिनो न' न' सेरनिनो जोङो माखासे दखरसे जायगाफोराव जोङो उम जावनानै हाखौ जावनानै जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि एसे एसे जोङो गायनानै बा फोनानै लायो थिग बेनि गेजेराव जेराव जों दैज्लां बोथोराव मैगं मोनो होन्ला आरो जोंनि जों जानो मोजां मोनो होनब्ला गिबियावनो जोङो मैथाखौनो बुंनांगोन नोंथाङा मैथा। मैथाखौ जोङो माने जोबो माने बांसिन मोजां मोनो जोङो मैथाखौ ओ जा माने जोङो मा खालामो जाथारो आरो जोङो बा बयनिबो न'खराव जोङो नुनो मोनो आरो बे मैथाखौ दाथ' दैज्लां बोथोर जोंहा ओ दुब्लि फोथारफोराव जोङो थ नागिरहैब्लानो बा एसे जेखाय खबबाय लानानै। माने गुरब्रब फैयोब्लानो जोङो नाफोर फिसाफोरखौ जोङो मोनबोयो बै नाफोरखौनो जोङो लाबोनानै ब मैथा गोखा एबा मैथा गोखैजों जोङो जाफैयो। ओ रदब नानै जायो मालाबा समाव जोङो ओंख्रि स संनानै जायो ओ मालाबा समाव जोङो मैथाजों ओ बाथोन बो माने थेब थेब एकदम बाथोन बायदि एवनानै जोङो जायो आरो जोबोद बेबायदिनो गोथाव जानो बा खहाबो जों बेफोरबायदि संनानै जों गायोब्ला ओ बेनि अनगायैबो जोंनि न'खराव जों दा मोननो हायो नोंथाङा जेरै बहै बुंनाय बायदि जोगोनार बिफां बिनि जोङो बिजौखौबो जायो लोगोसे जों फिथाइखौबो मोनजायो आरो लाव बिफां लाव बिफांनिखौबो जोङो बिनि बिजौखौ दायो लाव बि ओ लाव बिजौखौ जोबोर मोजां जायो जानो ओमफ्राय जों बिनि फिथाइखौबो जायो। लोगोसे आरो खांथिं खलायाबोथ' जोंनि नख'राव मानोना। ओ थाखायो। खांख्रिंखलाखौथ' जोङो गायबाय थानो जेबो गोनांथियानो गैया। जै माने बिनि बेदरखौ खोनसे जोङो गायनानै होब्लानो बियो उम जेब्ला गावनि बोथोरा सौफैगोन रज'नायनि अब्लानो बै समाव बियो हारसिंनो रज'नानै देरनानै बे फिथाइ थायो। जेब्ला बिनि ओ समा जोब्बाय अब्ला बोथोरा जोब्बाय जोब्बाय अब्लानिया बियो गाव हारसिंनो थैनानै ओ बिदिनो गोमानानै थाफिनो आरो बोथोरा सफैब्लानो गाव हारसिंनो रज'नानै बियो। फिथाइ थायो बेबायदि आरो जोङो खांख्रिं खलाखौ बुंनो थाङोब्ला। गोरलै बेबायदिनो आरो जोङो उम सबाय बिमा बेखौबोथ' जों गायनानै लायो। बैफोर मैगंफोरखौनो जोङो माने सोलायै सोलायै जायो आरो। ओ सानसेयाव बेलेग जों सानसेयाव बेलेग माने फ्राय जोङो मा बा दैज्लां बोथोराव जोङो मैगं बायदिसिना बायना जानायखौ जोङो नुनो मोना जोङो जों बर' नख'रफोरा माने गाव जानायखौ बांसिन न'आवनो गायनानै एबा फोनानै जोङो लायो आरो बेबायदिनो। माखासे मैगंफोरखौ जोङो जायो। ओ नों नोंथां होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नोंथां औ जोंना समावबो जाबाय नोंथां। औ औ दे दे औ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।